हेल'
हेल' अ नोंथाङा खोनादोंना
औ
मा खालामदों नोंथाङा
आं दा ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथांखौ
औ औ
औ बे आयदायानो जाबाय जिब जुनार फोरनि थाथायनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों जादोंमोन आं नोंथां
औ सावरायजागोन दे
औ जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' माने फैलाव बुहुमाव गोबां माने बायदिसिना जिब जुनारफोरा गोसारनानै दं नङा होमबा
औ औ।
आरो बे जिब जुनारखौ जोङो नायगिरनानै बा मुं जों नुब्लाबो जोङो मुंखौ मोनथिजोबा नङा होमबा
औ।
औ खायसे खायसे जिब जुनारफोरा माने ओरैबायदि दङ जेरै सिन्दाय दङ। आहा गं दङ बिदिनो माखासे माखासे दाबुफोर थायो नङा होमबा।
औ औ।
औ थारैनो गोमोथाव आरो। सोमोनांथाव बेफोर जिब जुनारफोरा सुबुंनि सुबुंनि खहाबो खालामो आरो। माखासे मोजां। मोजां माने माबाबो होयो मा होनो। इनकामबो खालामहोयो आरो ना।
औ औ।
जिब जुनारफोरा हाग्रामा दै बालाहामा गुसु जायगा बेफोर बायदि बायदि थाइ फोराव बिसोरो गावसोरनि सुबिदाखौ नायनानै थायो आरो औ। बिसोरनि थानाय जानाय आसार खान्थि बिसोरो माने गावबा गावनि सायावनो सोनारनानै थायोना
औ।
सुबुं सुबुंफोरबायायदिनो जिब जुनारफोराबो थांनानै थानो थाखाय जेरैहाय बार दै हा। आरो खुलियारिनि गोनां। ओ बेबायदिनो माने ओ जिब - जुनारफोरनोबो गोनां जायो।
औ औ।
औ मासे सिंहआ हाग्रायाव थायो। आरो बियो बिनि थानाय खुलिया एबा न'आ दन्दर जायगायाव जायो आरो।
औ।
दा बेबायदिनो - बेबायदिनो जिब -जुनारफोरा थांनानै थानो थाखाय ओ बायदि थासारिनि सायाव सोनारनो गोनां जानानै फैयो। नङा होमबा? औ। आरो जोङो हाग्रामा, बालाहामा ओ गुसु हाजो गुसु जायगा आरो लैथोमा संख्रि गैयै दै बेफोरबायदि जायगायाव माने गोबां जिबिफोरा माने थायो। औ दा हाग्रामा होननानै बुङोब्ला जोङो हाग्रामायाव ओरैबायदि दंफां- लाइफांजों साग्लोबनानै थायो बेयाव माने जोबोद गिथाव- गिथाव जिब -जुनार थायो जेरैहाय सिंह, मोसा मुफुर ना?
औ -औ।
औ, आरो मोख्रा, दाउ आरिफोराथ' गोबां थाथारो।
औ।
दा औ जिबौ, एन्जर, सेसा बायदिफोरा आरो मा होनो न' गावसोरनि थाग्रा खुलिखौ बिसोरो ओ हा सिङावनो माने ओ मा होनो ओ न' बानायनानै हाग्रायाव थायो आरोना।
औ -औ।
आरो बालाहामा -बालाहामा ओनसोलावबोथ' ओ दै मोननांगौआ जोबोद माने गोब्राब। बे जायगायाव जि जिबिफोरा माने थांनानै थानो थानायाबो गोब्राब ओ बेनिखायनो मोन‌ ओ उद- उद होननाय मोनसे जिबि थायो। बे जिबिया औ, बे जिबिया दै लोङाबालासिनोबो थानो हायो। बेनिखायनो गोबाव सम समहालागै दै लोङालासिनो थायो बे जिबिया आरो बेखौ सुबुंफ्रा ओ मुवा बेसाद बोनाय बायदिफ्राव बालाहामा ओनसोलनि सुबुंफ्रा ओम बाहायनाय जायो।
दाउ
औ, दा ओ गुसु हाजोमा ओनसोलफ्राव आरो ओ मा होनो पेंगुवेन, सिल ओ बरफनि मुफुर बेफोरबायदि ओ जिबिफोरा थायो गुसु जायगानि अनगायैबो बिसोर गुदुं गुदुं जायगायाव थानो हाया आरो गुसु जायगायावल'सो थानो हायो बेफोर जिबिफोरा। बिगुरखोमोन आरो गां बायदिफ्रा जोबोद माने रोजा जायो बेफोर पेंगुयेन, सिल बरफनि मुफुर बायदिफोरनियाव ना औ दा आरो लैथो लैथोफ्रावबो लैथोमाफ्रावबो माने ओ जेरैहाय ना टिमि अक्ट'पास आरिफोरा लैथोआव थाग्रा माने गेदेर जिबनांफोर आरोना बे औ बे जिबिफोरा आरो ओ मा होनो उम ओ जेरैहाय ओ बायदि मैया जिब -जुनार गोसारनानै थानाय मोनसे थाथाय गोनां जायगा लैथोमाया। आरो बेहाय माने बे ना टिमिफ्रा अक्ट'पासफ्रा माने ओ फिसा फिसा ओ मा होनो नाफोरखौहाय जानानै बिदिनो थांनानै ओ जौ खुंबोदों आरोना बेफोरखौ जों मिथियो औ बिस गोनां ओ इलिक ट्रि इल बेफोरबायदियाबो माने लैथोआव थायो आरो सक जायो बेफोरो अ आरो सरासनस्रा दैफोराव आरो जेरैहाय दैमा बिलो बेफोराव आरो ओ मा होनो उम ना नाफोरा एम्बुफोरा बिदिनो थायो आरो जोङो हाग्रामा ओनसोलावथ' गोबां माने ओ जेनेबा जिब जुनारफोर नुनो मोनो ओ बेफोरनि गेजेराव जोङो मोख्रा मोख्राफ्राबो गावसोर ओ जेरैहाय थालिर ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जानानै थांनानै थायो मोसा मुफुर लख्राफ्राबो ओ फिसा फिसा जिबि जिबिफोरखौ माने मा होनो मैहुर खालामनानै जायो बिनो ओ दाउफ्राबो गावबागाव थाथाय आरो गावनि आसुगुर आसुगुरनि गेजेरजों बिसोरो गुबुन गुबुन फिसा फेनला जिबिफोरखौ जेरैहाय ओ मा होनो इगल इगल आरो ओ सिख्रा बाजो बेफोरो माने फिसा फिसा जिबिफोरखौ ओ मैहुर खालामनानै जायो आरोना
औ औ
दा बेनि गेजेराव ओ नोंथाङा नोंथाङा ओ हाग्रामानि जिबिफोरनि गेजेराव मा मा जिबि खौ नुदों नोंथाङा एदसे बुंनो हागोन ना
औ औ हागोन
दे बुंलाय
दा हाग्रामानि जिबि होनोब्ला जेरै
औ
नोंथाङा दा जा जा जिबिफोरखौ बुंदों बेफोरबो आरो बिदिनो
मैदेर
मो मोदै
औ
बेफोर बायदिफोराबो औ औ मैदेर
उ
बिदिनो उदगााथ'
औ
बायदिफोराबो
औ
मोसा सिंह बेफोरबायदि फोरा आरो माखासे बेदर जाग्रा जिबफोर बुङोब्ला जेरै मोसा सिंह लख्रा बेफोरबायदि फोरा बेदर बेदर जाग्रा
औ सियालाबो ना लोगोसे सियालाबो
औ औ सियाल
औ
बिदिनो गुदुं सिङाव थाग्रा बुङोब्ला बिदिनो
सिबौ औ सियाल एन्जर
एन्जर सेसा बेफोरो बायदि फोर गुदुङाव थायो
औ
आरो बिदिनो माखासे दंफां सायाव थाग्रा जिबफोरबो दङ
औ
जेरै बिदिनो मोख्रा जिबौ बिदिनो औ औ औ गेरखुथुवा बेफोर बायदिफोरा दंफां सायाव थाग्रा
औ
बिदिनो आरो माखासेफ्रा
औ
जिबफोरा बिदिनो फिथाइ सामथायाइबो जानानै जिउबो खुङो जेरै मोदै बिदिनो मोख्रा
औ एन्जर बेफोरबो जायो आरो
औ औ औ
औ औ
माखासे गांसो जाग्रा फोरबो जिब फोरबो दङ जेरै बिदिनो गराय मैदेर बिदिनो मै
औ
बेफोर मैसो औ औ बेफोर बिदिनो गांसोफोर जानानै जिउ खुङो आरो
औ
आरो ओ जेरै ओ सरासनस्रा दै बेफोराव थानाय जिबिफोर नि सोमोन्दै एदसे बुंबावनो हागोन ना? दे बुंलाय अ
दा बिदिनो दैयाव थानाय होनोब्लाथ' ना
औ
बिदिनो जिबौ एम्बु बिदिनो खुसिया
औ।
आरो बिदिनो एंखावरि
औ।
खांख्राइ गांजेमा बायदिफोरा दैयाव थाग्रा जिबि
औ औ लैथोआव थाग्रा जिबिया आलदा जोंनि बे सरासनस्रा दैयाव थाग्रा जिबिफ्रा आलादा नङा होमबा
औ औ नंगौ।
दा जोङो बेनि सायाव जोङो गोबां ओ सावरायबाय। नङा होमबा नोंथां? दा औ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दिनैनि बे सावरायनायखौ दे।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ औ दे।